अ दायो आङो नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जाहैबाय आङो नोंथांजों हाय बे बैसागुनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो सानदों नोंथां नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ समाथ' दङ आंनियाव
दायो बैसागु होनोबाथ' जोंनि माने देरसिन रंजानाय फोरबो होननानै जोङो बुं नो हायोना।
औ औ नंगौ
बे बायदिनो बैसागु फै-फोर्बोआवहाय जोङो ओ गोबां रोखोमनि दङ आरो जोङो सिगां जे बैसागु फोरबोआवहाय जोङो जे सिगां जे फोरबो फालिजेननायानो जाहैबाय बेखौ जोङो ओ मोसौनि थाखाय फालिग्रोयो बैसागोआ । ओमफफ्राय बिनि उनावहाय मानसि बिटियाव थाङो आर ना ओ सिगांनि दिनावहाय जोङो मोसौफोरखौहाय थुखैयो दैयाहाय लांनानैहाय ओमफ्राय थुखैखांनानै बि बिसोरखौहाय ओ हगा ओ फोथा फोननानै हगार हरो बिनि उनावहाय जों ओ मोसौखौहाय माने दि जाबा गोदान दिरुंफोरजोंहाय खानानै जोङो न'आव लाबोयो आरोना । ओमफ्राय बैसागुआवथ' जोङो ओरैनो नायोबा मा होनो बेखौहाय मोनसे ओ गोबां रं बिरंनि रं जानाय माने बिदिबो होननो हागोन आरोना मानो होनबा जोंनि गाननाय जोमनायजोंहाय जोङो बिराद समाय फबनायखौ नुयो बैसागुआव जोङो गोखा गोखै बे ओंख्रिखौबो जानाय नुनो मोननाय जायो आरो ना। ओमफ्रायहायथ' बैसागु रंजानाय खौ जों नायहरोबा माने बयनिबो जोंनि बर' हारिनि अनगायैबो माने बयनिबो गोसोखौहाय बोनो हानाय मोनसे रंजाथाइ फोरबो होननो हायो आरोना । जायखौ नुनानै माने जायखौ जोङो नुयोबा आरो जायाव जेराव जों थांनाङोबा जोंनि गोसोआ माने ओ रंजानो गोसो जायो आरो। ना बेफोरखौ नुनानै माने गुबुनाबो नुनानै माने गोसोआनो आवलिखाङो आरो ना बेबायदि मा होनो रंजानाय बेयो मोनसे बेयावथ' जोङो बैसागुआवथ' गोबां बर' ओ सेंग्रा सिख्लाफोर ओमफफ्राय बोराय बेन्थ' गेदेरफोर उन्दैफोर बेस गासैखौबो जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो माने गाव ओ गावबागाव गावसोरनि जेरै गोसो ओरै जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो । ज' ज'यै अनज्लायनायनि गेजेरजों बैसागुआव जोङो बेखौबो नुनो मोननाय जायो ओ गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ अननाय आरो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान होनानै मान बाउनाय जोङो बेखौबो नुनो नुनो मोननाय जायो आरोना । आरो बैसागु रंजानायथ' जोङो न' न' थांनानैहाय बिदिनो जोङो गोदान गोदान ड्रेसफोर गाननानै गाननाय गाननाय जोमनायजों माने जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनायजों जेरै दख'ना हिनजावफ्रा गानबाय दख'ना ओ दख'ना बिदन सादोर गोजा आर'नाइ बिदि लानानै खानायाव खर'आव खफा होलायनानै हायो जोङो बिबार थुलायनानैहाय ओ देलाय देलाय माने ज' ज' रंजाबायनायखौ नुनो मोनो आरो सेंग्राफोर होनोबा जोङो बिदिनो ओ गामसा आर'नाइ लानानै जोङो देलाय नानै ओंखारनायखौ नुनो मोनो उमफ्राय बिनि गेजेरजोंनो रंजानो थाखाय बियावहाय जोंनि बर'फोरनिनो दामनाय देनाय जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा आरो बेहाय दामग्रा नाग्राफोरखौ लानानैहाय जोङो थांनायखौ नुनो मोनो आरोना ज' ज' ओंखारनायखौ बिदि ओंखारनायाव जोङो सिंग्राफोरा सिंग्राफोर आरो सिख्लाफोरा सिख्लाफोर बिदियैनो ज' ज' ओंखारनानै माने जोङो ज'यै रंजानायखौ नुनो मोनो आरो बोराय बुरैया बोराय बुरै बिदि आलादा रोखोमै रंजानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरोना आरो गथ' उन्दैफ्रा गथ' उन्दै उन्दै बिदिनो ओंखारनानै अ गामि गामि मोसाबायनायखौ जोङो नुनो मोनो रंजानायखौ नुनो मोनो बेयाव खालि रंजानायल' नङा जोङो बेवहाय जानाय लोंनायखौबो नुनो मोननाय जायो जेरै जोंनि जाग्रा बेदरफोर जेरै अमा बेफोरखौहाय जोङो जानाय नुनो मोनो माने अनज्लायनायनि गेजेरजों माने खौसेयैहाय जोङो रानज्लायनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना बर'दिग मा होनो बैसागुआव अ सरि ओमफ्रायहायो जोङो बिदिनो बिनि अनगायैबो जों ओ बेखौनो नुनो मोनो जाहैबाय जोंनि जे हारिनि सोमोन्दै बेवहाय रोखायै बेरखांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना दा नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना नोंथांमोननि जों माबायदि ओ बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो बिनि सोमोनदै सुंदयै
औ नंगौ नोंथां ओ जेरैहाय नोंथाङा बुंलांबाय जोंनि बर'नि मोनसे कालसारेल बे बैसागोआ बयनि ओ बयनिख्रुइबो देरसिन जोंनि बर'नि मोनसे बे बैसागो फालिथाया जेरैहाय मोसौनिफ्रायनो स्टार्ट जायो मोसौखौ जोङो ओ गिबियावहायनो फार्स्टनो ओ जेरावहाय दंग' नङाबा आ जेरावहाय दैमाफोराव लांनानै जोङो फार्स्टआवनो थुखैनाय जायो ओमफाय जोङो फिथाइ सामथायाइ होनबाथाय मैगं थाइगं जे बेहाय फान्थाव बा पानिलावफोरजों माला दोंसे दोंसे बानायनानै ओ थुखैखांनानै जोङो मालाखौ गानहोनाय जायो आरोना ओमफाय ओ गानहोनानै जोङो जायखो आरो मा दोंसे दोंसे गान होनानै जोङो थाव फुननानै बा आरो मोनसे जा थायोदि जों फोथायनाय दोङो जेरावहाय साराय बा खान्थाफोरनि हांगारखौ जोङो थाव लगायनानै बा फटा फनाय जायो आरोना बेखौबो ओ मानो फ- था फोननाय जायो होनबाथाय जों गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ फालिबोनाय मोनसे नेयम खान्थि बा मोनसे फोथायनाय दोङो जेरावहाय जोङो थुखै थांनानै लांनानै जेरावहाय दुब्लिफोराव हगारना होयो बे समाव जाहाथे जेबो खहा जायाबा इदि होननानै मोनसे फोथायनाय दोङ आरो ना ओमफाय जोङो मोसौ- खौ थुखैखांनानै दुब्लियावहाय गारबोनानै गारबोनाय जायो जेरावहाय जोङो बेलासि मोनसे समावहाय ओ जोंनि बर'नि मोनसे जा ओंखाम ओंख्रि गोखा गोखै नों थाङा होनबाय जेरावहाय जोङो एकस'था मैगंखौ बुथुमनानै बा संनाय जायो न' न' बा जेराव
गासैबो गासैबो माने न'खर न'खर संनाय जायो आरो ना बे एक्स' होनबाथ' जोंनि सहस नङा एकस'था होनबाथाय जोङो बहुद दा हाग्रानि बा जेरावबो ओ लगायनानै संनाय जायो आरो ना हाग्रानि होनबथाय दिंखिया मैगं बा खिफि बेन्दों आलु बायदिसिना बिदिना आ होनानै संनाय जायो एकस'था जेरै आ मेकाप खालामनोथ' इमान खहस नङा एकस'था जेरेबाबो संनाय जायो ओमफ्राय ओ बिनि अखानायैहाय जोङो नोंथाङा होननाय बायदि बिदिओ मानसि ओ जेरैहाय जोङो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रांहाय बाथौखौ खुलुमनानै बा आलारि बाथि लगायनानै जोङो गिदिरफोरखो मान होनोनानै बा बोर लानाय जायो जेरावहाय गिदिरफोरा जोंनो बोर हरो बा जोङो मान होनानै बोर लानाय जायो ओमफाय जोङो बिनि ओ खुलुमखांनायनि नि अखानायैहाय जेरावहाय नोंथाङा होनबाय आ गामि गामि मोसानाय जायो नंगौ जोङो खाम जथा सिफुं गासैखौबो लानानै बा दख हिन्जावफोराहाय दख'ना बिदन गोमो गाननानै आ रेगे रेगां गोजा जा फालि लानानै बा सानसेयावहाय गोथां खायमा कालारनि आर'नाइ जान्जि खाफ्रानानै बा खफा खानानै जों आङो थांनायखौ नुनो मोनदों ओमफाय हौवाफोराहाय ओ ड्रेसखौ होनोबाथाय बांसिनानो गस्ला आ गुफुर एबा गामसा गोथां आर'नाइ गोथांबो बा गोज लानायखौ नुनो मोनबोदों ओमफ्राय बेयावहाय जयै दिनो जेरावहाय गथ' गथाय उन्दै ओ बांसिनानो ओ जे बेहाय गथ' गथायाइफोरा एक्सट्रा मोसायो बा इसोरनि मोनसे ओ जेरावहाय ओ रंजानाय थायो इसोरबो मोसानाय जायो ओमफ्राय बोराय बुरै होनबाथाय बोराय बोरैया जयैनो मोसानाय जायो आरो सेंग्रा सिख्ला जेरावहाय लाइमोन आ आफादफोराबो एक्सट्रा मोसानाय जायो आरोना बिसोरबो गामि गामि बेरायनाय जायो बा मोसानाय जायो जोंनि बे मोनसे ओ गिदिर बा गेदेरसि नि फालिथायानो जाबाय बैसागु फालिथाय जेरावहाय जोङो मानसि या ओ दुखुखौ गारनानै जोङो गोजोननायाव बा रंजानायाव बांसिनानो नुनो मोनबोदों ओमफाय जानाय लोंनायाथ' जोंनि बर'नि मोनसे आ जेरावहाय जुमाय रो बांसिनानो गोबौजों संनानै दोननाय जायो बैसागोनि थाखाय जोंनि मोनसे ओ ओ जुमाय रोसिया जेरैहाय बैसागुआवनो बांसिनानो सोरबा बोसोरसे बा मास मोनथाम मास मोनबा इदि संनानै दोननायखौ नुनो मोनो बा बुट नङाबा बाजाफोर दो एसे एसे होनायखौ नुनो मोनो दो आरोना आंनि गामि बा जोंनि मो मोसानाया मोसानायावबो जेरैहाय न'खर न'खर बोर होनाय जायो जेरावहाय जोङो बोसोरसेनि मोनसे गोदान बोसोर महरैनो ओ साननानै लानो हायो बर'फोरनि
बिदिनो मोसानाय जायो आरोना ओ बैसागो होनबाथाय ओमफाय ओ मोसानानैहाय जोबनानै जा जोङो ओ फैसा न'खर न'खर मोसानानै जा एसे फैसा मोनोबा बा माइरं मोनो बेजोंनो जोङो आरो गामियावहाय मोनसे फालिथाय ओ जेरावहाय ओ रंजालि बैसागोनि मोनसे फांसन खुंनाय जायो जेरावह जोङो फै फिसाखौ बाहायनाय जायो बेयावनो
बेनि अनगायैबो बैसागुआवहाय गेलेनाय मानाय बेफोरखौबो नुयोना नोंथां होयोना नोंसिनाथिंबो
औ औ नोंगो ओ इयावहायबो जेरैहाय ओ बेलासि समाव हाय गथ' गथफोरनि ओ टपिक जेरैहाय ओ कप्टि जेरैहाय हारसाफोराव कबिथा बा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव थ' रनसाय होनो बेफोरखौबो होनाय बेयो ओमफाय खारनाय काबादि बायदिसिना बेफोर खेलाखो हो नाय जायो आरोना बुरि बोराय आ ओ बुरिफोरनियाबो थायो बा हिनजावफोरनियाबो थायो गासै गथ' गथ थाय बा हौवाफोरनि बल गेलेनाय गासैबो खेलायानो थाजोबो इयावहाय
जोंनिथिं बिदिखौबो नुनो मोनो जे बै जे लाइफाङावहाय थाव गोथां फुननानै ओमफ्राय बे एलाइफाङावहाय गाखोलांनानै गोजौनि गोजौआव बुस्थु मोनसे दोनहैगोन बेखौ लानानै फैनाय बिदि खेला होनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो ।
औ-औ गोदोहाय । जोंनियावबो बे मोनसे खेलाया ओ नुवामोन आरोना ओ दाहाय गोद दान बांसिनानो इदिखोनो मोनो मोनबोदों जोंनि इयावहायबो गोदो गैयामोन । बे बोसोराव ओ गेलेनायखौ नुनो मोनदों आरोना ।
औ ।
होमबा नोंथां ओ जों सावरायनायखौ बेयावनो दोन थ'नोसै औ-औ गोजोनथों नोंथां ।